आं ओम सफैबाय मावख'आव ओम। आं मावख'आव थांदोंमोन मा खालामदों नोंलाय?
आं दासो सफैदों बेखौनो लायनानै गेसखौ
ए ओमफ्राय बर्थमान मारै सोलिदों?
बरथमानथ' दङ दंथ'यो सोलिनाया गेजेरावनो
ए बोथोरा मा बायदि?
बोथोरफ्रानोथ' माथो हनै उलथां फालथांसो जाहांनानै दं गायनांगौ फुनांगौ अखाफ्रा नांगौआव हायोना हाहैया जाखो
उम एबाराव खय बिगा गायगोन
एबारावथ' सय बिगायानो जाहैसिगोनदां
ए जानो थैयोने बेनो
बेबायदि थोयो थोनायालाय हर नाङाबाथ' बां द्रायबावगोनसो नोंनोबो हरनो हाबावगोनसो आं एसे
हरनाङाबा
मा मा माइ गाय गोन एबारलाय
बेनो एखे रनजिदानो रनजितखौल' गायसै देगलाइ दस्रा गायथ'ला माबायदि जायो देग्लाय एबार बे बोसोर खौ नायबावनसै
ओम बेनो गोथाव जायो ओम
गोथावआथ' बिदिनोसै गासिबो ओरैनो माथो बेस्थ' बेस्थ' नोंसोरलाय सोलाबथारा माथो
सोलाबा एकदम खामानियानो खामानि खामानि मावै मावैनो बेरायनो समखौनो मोनला
अहाय अहाय थांगासिनो दं माथो दाख्लै आलासि जाहैदोंमोन खोरोमदावनि बार्थडे खालि मादैनाव
जेनोम सानाव
ओम
आलासि जाहैदोंमोन जाबोबाय मैखुन जाबोबाय ओमफ्राय मा होनो
ओम
मैखुन ओमफ्राय दाउ बेदर ओमफ्राय मैथाजों ना
बा
जाबाय गोजानथारलै लामायानो
गोजाननि आलासिखौनो संबायबा गोजानालाय जाखासिगोन ना
माथो खालामनो गोजाननि आलासि गोजानानो मोजां जायो खाथिना दावराव दावसि जायोना हा जोङो ब्रै आंजो आं ओम अक सासे लोगो ओम
ओमफ्राय लोगोआलाय सोर बिलाय
थांबाय साब्रै लोगो थांबाय
ओम
नामखौ खोन्थान ओम मुं खौ खोन्थानो हामानो
आछचा बिदिसो होमबा
ओम दा दसे थानानै थांसै ओंखाम जाहैनो जिनै बाजिनाय लोगो लोगो न'आव ओम मा मा संदोज जायैनसै
दा मा मावगोन लानो हाया मानबो हा आफाया मालाय हिनजाव संनायखौ जाबाय थ थान ननानै लायनोबाव गेन्द्रा दाहाय जालायनाय।
लनो हायालय माथो खालामनो दालाय।
आ
लानो हाबा मालांखौनो लाखांसिगोन। ओम दा दा दसे जिरायनोसै दा दसे जिरायनानै ओमफ्राय थांनोसै। दसे जिरायनानै खामानिया आद्रा दङ बेखौ मावनानै थांसै।
ओम सोरबा दं बेहाय सिफुंवाव।
गैथ'वा मानसिफ्रा दङ माखासे गावबागाव खामानि मावदों सोरबा सेरा बानायदों। सोरबा सेरजा फिसा फिसा बानायदों सोरबा माबा माबि खाम सेरजा हरनांगौ दङ। ओमफ्राय बेखौनो बानायगासिनो हाखु दाखु। मोनसे गामियाव दङ। सेर जायाबा रोजा। ओ ओमफ्राय माबाया। खामा दाइन रोजा बाजौ। ओमफ्राय सिफुुङा स्निजौ लायो।
उ।
दाम गोसा गोसा औवाखौ जों नागिरनांगौना बिराद। गोजान गोजानाव।
सोर बानायो दा।
औवाखौ जोङो एकदम उदालगुरि जिल्लानिफ्रायसो लाना फैनाय जायो। गंसेयावनो नैजौ नैजौ बानाय। नैजि नैजिवनि बायनांगौ जायो। ओमफ्राय। दंफाङाथ' नोङो गामबारि दंफाङा मोनसेयावनो जिनैजौ थांखायो। सेरोजा नैजौ ओमफ्राय बेखौ आरो उ दानख'बावनांगौ मानांगौ। खौ जायो।
चिन मिचिन माबा लाबोबाय ना दानग्रा।
उ सोर दाननो दा बेखौ
दानग्राया सासे गथ' दङ ओमफ्राय सासे जोंनि लोगो फ्रानो दानो
ओम सिफुंखौलाय
सिफुंखौबो जोंनो फलङो
आगजु दंजोबखायो अर लगायबाय बन होबाय ओरै साग्रा आगजु दं बेजों साबाय अर फोजोंबाय बाजैया माब्रै खबरा मोजां
बरिया दं नोंसो मा होनो।
उम।
गाहामआनो।
उम।
एसोर लाइ फैयाखै खोरोमदाव मोन खोरोमदाव फैयाखै ओंखाम खुरदों नामा?
ए। मा ओंख्रि।
ओंख्रियानोथ' मा मा संखोथाय आं खबर गैया।
खबर लानांगौब्रा। बेदर गैयाबा बोरै जागोन। बिदि गरम बो
बेदराव सानफ्रामबो जाबाय थानायजाबायलै एसे मिरामिस जाथ'नांसिगोन। जेबो गैस'यि
माथो खालामनो बेदर फिसा गैयाबाबो खहाबा आरो
ओ।
बे फिसा थाबासो खहाबोना।
बेदर फिसा गैयाब्लाबो मानसिफोर बुरजा मोनजाबा खहाबो लोगोफोरजों ज' जाबा।
उम उम।
उम हारसि जाबा नोङो मजा जायाना। हारसिंजो जानाया
ना ना मोनाखै नोंसिना बे खाथियाव दै खाथियाव
नाया लायबा मोनगोनदां गथ'फोर बोनो माथो। बोन बोननायावबा माथो उम। उम फैयो माथो बोननायाबबो मोनो माथ ओयसे गारु गथ'फोरनि गथ'फोर जानला मोनला बोनलाबायनाय ना रोङा बारा।
उम उम बाथा होआ मानो बाथ था हाबा मोनगोन ना मोना दा मोननाय नङा ना?
मोनगोनदां।
अखा हाबा बे नोंसिनि ओरै सान फुजानि दै सेराव बेयाव दै दंना गैया?
बेयावथ' दै दंसै ब्रा बुरजा जाबायना एथथ' अखा हाबाय। देग्लाय एसे सिगां जाबायना अखा हानाया?
खोथिया फोबाय नोंस्रा ओमफ्राय?
खोथिया फोआखै सोमनांगौसो दङ। सोमनो नागिरदों एसे फोनसै सानथाम साननै सानथामसो सान सोमनोथ' हरनैसो सोमखानांगोन। समबार मंगल जाहैसिगोनदां फोनांगौआ।
आ
बेबायदिनो।
जोहा एबार गायला लै।
माखौ जानांगौलै? हाब सानै गोजो हिनजाव लानानै गायग्रा मान
सानै हिनजाव सासेया गैया मावनो हाया सासे बिसाबो
देहाया गोरलै जादों नामा?
जायाखै बेमारि गोजाना मानसिफ्रानो सासेयाथ' ओंखारा सासेयाथ' बेमारि जाबाय बेमारि जानो माने खस्थ' हाया
सासेया ओंखारा मायने गेदेर ना ओंखारा
गेदेरना ओंखारा ओं जुदा जाबाय नालाय
ओं
गावबागाव आदा बुगाव उम
खम जाला बियो दङ' गायो माखौ जानो
गायोना
उम
जोंहाथ ज गायबाबो ओंखारफायाबा राननानैबो जानो हाया
उम जायाबा माखौ जानो बायनानै जानांगौ माबा जायोलै एसे जायो ओ फैसाफ्राबो थाबाय थायाना
उम
रांफ्राबो उम एसे दिग दार जायो जानाय स माव बायनानै जानाय मावनाय बेयाव हाखवा हाखवा मोनो
उम दाम जाथारबाय माइरङाबो
थाइबाना बेसेबांबा बारायबावबायसो नो आरोबाव उम
माबायाव सेरसेयाव माबानो लायो बाजिसे लायोखोमोनदां दा ने
अबा बिदिनो माइरं लायै माइरं उम
बाजियाथ लाखागोन ब्रैजिबा ब्रैजिनि मोनला बाजि
ब्रैजिबा बाजि बिदि थांसिगोन बिदि थांसिगोनदां
थांसिगोन उम
उम बस्था लाबा एसे खमाव गोलैया बे बस्थायाबो जा दाम दाम जाबाय बे
उम माइ गायनानै उम माइखौ बुरजा गायोबा माबायाव सौनानैबो फानोबा बिराद रां खामायनो हायो दाना
हायो हनै जोंहा बुथुमनानै ला दोननांगौ जायो आरो जोंना मालायनि मालायनि हाबो जाबायना बिदि ओ फायखारि नोबो जोहा हाया जायो
उम
ओम जायोलै जब जब न'आव जानो आन्था गा
एम्फौआ देराखै
एम्फौआ गैया थैजोबदों ओमफाय बिमा सिखिरि ओंखारनायाव मो माइनाव जालाय माबा एम फौ जालायनो थैनानै दा मानैसोल' दैनायनि एसेल' दङ
ओम बिदैखौ एम्फौ फिसा जाबा सिखिरिखौनो जायो जायो जानाया बै माइनावआ जायो सालाफ्रा
ओ माइनाव जायो ओमफाय माइनाव जायो आमफ्राय बे माबाख रो दाउफोरबो बिरनानै जाफैयो
नंगौ
ओम ओमफाय बै मादैनावसो दोनहैयोमोन मोनसे गामियाव जोंनि मादैमोननाव मादैनाव दोनहैयो दोननाया आम ओमफ्राय बिसिनावनो माइनाव जादों औ इम इम दाउ जाबाय थानायनि थाखायनो मादैनाव दोनहैयोमोन आमफाय
आरो बिसिनाव माइनाव जालायबाय माइनावखौथ' र' लाखिनो हायो इखौ माबा सोंनानै मुस्रि होनानै
उम
सिख्रिखौ माबायाव दोनदो संग्रायाव दोनदो
जिआव बाथाब होबासो दैसेनि बांसिन एम्फौआ
मफ्राय संग्रायाव दोनदो ओमफ्राय मुसिखांनानै दिन्दां दिन्दां खानानै मुसिखांना होदो ओमफ्राय
बिनिफ्राय नां सनिबार
नङाबा नों इन्जुराव सिथाबनानै दोनबाय थाबा बिसोर जाजाबाय थागोन
ए एम्फौबो आयु जा नागिरगासिनो मानसि प्रजानो सोंहरबाय थायो।
सोंखागोन नोंसोर आरो नांगौ आव बरननो हाया।
होम बरननो नांगौबायदि बरननो हायोबा बिराद फानना गौमोन जों।
ओम। माबा याखौ ओम माबाखौथ' मा होनो फिथोबखौथ' खुन्दुंसो बानायो दा?
औ बावनो खुन्दुं बरनो जोङो, खुन्दुं बहननानै जि दानांगौ ओ जि दागोन फास फास्रा बानायगोन जोमग्रा बानायगोन
सोर सोर बानायो दा बेखौ खुन्दुंखौ?
बेयोन बर'नो।
ए आगोल बेबायदि थावख्रि लुनानै?
थावख्रि जोंबो बानायो ओमफ्राय मोनसे ओ आगजु बायदों जोङो बेजों आगजु जों बर'नो
ओ।
गिदिंग्रा ओ सासे बिनानाव बरन फैबाय थायो।
बहानि ओरै साहानि?
एकदम ओरै साहाथारनि ओं।
ओम आं खनसे ओ खनसे खुन्दुं लायबा अ खुन्दुंलायनो एम्फौ लायबा लोगो मोन दोंमोन खोमालै।
उम उम बिनो।
ओ सिनाय खायोना बेखौथ'।
औ औ।
ओम मोजां।
ओम।
ओ ओमफ्राय दा?
दं जिरायथ'दों। ओंखाम जानसै दसे थानानै।
ओ ओ ओ दे जादो दे।
दंलै ओ मानि रायलायनाया दा जों दा रायजलायनाया। बियो। सेब जानानै थायाखै मायनि बेखौसो रायज्लायनानै टेस्ट नायनायफिन होननानै बुंदोंमोन नालाय गौथ'मा दहाय फुङाव सोंहरदोंमोन नालाय आं उम मैया जों आं खोरोमदावजों आंजों रायल्लायनाया आंना सेफ जायाखै आरो खोरोमदावबो मैयासो बानायफिनदोंना मादोंनो।
ओम ओम देखौ दानदो दे। ओ दानहरदो दे।
दे ओं
उम